हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों
दायो मा खालामगासिनो नोंथाङा होमबा?
दायो नै दासो ओंखाम जाखांनानै एसे जिरायदों आरो
औ मा ओंख्रि जाखोबा?
ए लाव आलु खांख्रिखला ओमफ्राय आलु बाजा सोमोन ।
ए जोबोद गोथाव बिदिब्ला नोंथाङा दसे स सम होनो हागोन नामा।
औ हागोन दे हागोन।
औ आङो बिदिबा नोंथांनाव दायो ओ। मोनसे खोथा सोंनो सानदों। ओ जि न' लुनाय
औ।
ना बे न' लुनायखौहाय जोङो जेनेबा गोदोहाय मा स्टाइलाव लुयोमोन दायो माबायदि लुयो। एबा माबायदि जौगाबो खो बे न' लुनाय खामानिफ्रा बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन।
औ।
हो दायोथ' जोङो बर' हिसाबै
औ।
बर' हिसाबै आङो बर'नि न' लुनायनि सोमोन्दैनो जाहा फोरमायनो सान्दों आरो।
औ।
जिहेथु जोङो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो जोङो मिथिबोगौ जोङो बांसिनै बर'फोरा मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै रायजो जाबोनाय मोनसे हारि नङा होमबा।
औ औ।
दा जोङो न' लुनो थाखायबो बेबायदिनो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादनिफ्रायनो जोङो न'फोरखौ बानायनानै लाबोदों आरो।
औ।
बिदिनो जोङो न' लुनायल' नङा गोबांथार जिनिस बा मुवा बेसाद थांना थानायाव नांगौ जानाय सुबुंनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौबो जों मिथिंगानिफ्रायनो बानायनानै लानो सोनारबोदों बानायनानै लाबोदों। दा बेबायदिनो न' लुनायावबो जोङो ओ गिबियाव जोङो औवा रायखांगोरनो हायो।
औ।
बिनि उनाव जोङो दंफां दा औवा आरो दंफाङानो जाहैबाय जोंनि ओ न' लुनायनि बर'फोरनि न' लुनायनि गुबै मुवाया बेनो आरो।
औ।
मानोना दंफांखौ जोङो मा खालामो न'नि खुन्था हिसाबै बानायनाय जायो।
औ।
बेनिफ्राय जोङो ओ दंफां गैयाबा जोङो औवाखौबो जोङो खुन्था महरै बानायनाय जायो आरो।
औ।
दा न' लुनाया बर'फोरनिया बुंनो थाङोबा जोङो सा सानजा गोलाव जायो।
औ।
जेराव बेयाव जोङो ख'थाथाम जोङो बेयाव मोनो आरो न' लुनाय
औ।
दा बेवहाय जोंहा खुन्थायावथ' जोङो दंफां बा औवाखौ बाहायबाय
औ।
बेनिफ्राय औवाखौनो जोङो मा माने खामि सैनानै जोङो फेरायखायो
औ।
बिनि उनाव सैमा गन खायो बिदिनो मुदा बेनिफ्राय जोङो बेखौ मा खालामो जोङो बै समावथ' दुरुं गैयामोन
औ।
दुरुं गैयैनि जाहोनाव जोङो औवाखौनो मोनसे थेवोल थेवोल जिरनाय जोंनाव दङ बर'फोरनियाव नङा होमबा? दा बे थेवोलजोंनो गासै न'नि खानाय बा खाफ्रानाय बेखौ बाहायोमोननो आरो बर'फ्रा
औ
दा बेबायदिनो इन्जुरखौबो औवाखौनो दानख्रुबनानै जेंग्लाब खालामनानै बेखौनो होबाय
औ।
बेनि उनाव जोङो उखुम उखुम होनो थाखाय जोङो थुरि हाग्राखौ हानानै बेखौ फोराननानै ओ ओलाबनाय जायो आरो।
औ।
दा बिदि ओलाब खामिनि सायाव ओलाबनानै जोङो ओ जोङो माबाखौ उखुमखौ खालामनानै लानाय जायो। आरो बेवहाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ रायखांबावनो हायो जोंहा बेबायदि न' लुनायाव गामिनि बा समाजनि मानसिफ्रानो ज' ज' फैनानै गावजों गाव हेफाजाब होलायोमोन ।
औ।
ज' ज' सावरि जालायोमोन आरो जायखौ जोङो सावरि जालायनाय होननानै बुङो ।
औ।
दा बेबायदिनो बर'फ्रा ओ न'फोरखौ लुनानै लाबोदों आरो।
औ औ।
दा बेवहाय इन्जुरखौबो जोङो हाजों लिरना दा हा लिरनायखौ आं नोंनाव सोंनो सानदों दा इन्जुरखौ हा लिरनाय जोंहा मोनसे खान्थि दङ बे हा लिरनायाव जोंङो माबोरै लिरो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोङो नोंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो गोदोनि समावहाय न'खौहाय बांसिन मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसाद बेजों बानायनाय जायो होननानै नोंथाङा फोरमायदों नङा होमबा ओ जेरै औवा होन ओ इन्जुर लिरनायाव बाहायनाय हा होन ओ थुरि होन जिगाब होन जों मिथिंगानिफ्रायनो मोनजोबो नङा होमब्ला दा नोंथाङा आंनाव सोंदों बे न' लिरनायावहाय हा बा माबोरै इन्जुरखौ लिरो बेखौ सोंदों आरोना ओ बिनि फिननायखौ आङो होगोन जेन'बा जोङो जेब्ला इन्जुरखौ दुमखांबाय फातोसेनानिया आनो जा बा एंखोरनियानो जा एबा औवानियानो जा। जोङो गोदोनि समाव फाय न' इन्जुरखौ ओ अखा सारसननाय बायदि बायदि मा आ माबानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बा औ। साबसिन खालामनो थाखाय जोङो इन्जुर खौ लिरोमोन। ओ बेखौ ओरैबायदि लिरो जोङो गिबियावनो हा जावग्लिनानै लागोन आरोना। ओ बे हाखो जाव गुलिनानै आरोबाव बे हाया ओ जेनेबा हाब्रुआ बै इन्जुराव गोरायै अरथाबसिननायनि थाखाय बेजों गोबोरखि दाजाबदेरनाय जागोन। बे हाजों गोबोर खिजों जोङो मोजाङै दै गलायनानैहाय गाग्लिगोन ना बेखौ गाग्लि खांनायनि उनावहाय दसे दोनथ'यो ब्ला साबसिन जायो जेन'बा ओ हाफोरा एसे फिथर फिथर थायो नालाय। बेफोर मोजां गेब्लेनायनि थाखाय। ओमफ्राय आरो स समनि आंखालबा जोङो दोनथआलासिनो गाग्लिखांनानै डाइरेक्ट ओ लानानै बिलिर जायो आखाइजों सिफ्रुयै सिफ्रुयै। माने गोबोरखि जों गलायनानै लिरोबा जोंनि इन्जुरा गोरायै थायो होननानै जों मिन्थिगौ आरो। बिनिफ्रायहाय जोंहा न गोदानखौ जोङो फिनथामसिम लिरो। आंनि मिथिनायाव औ औ।
खनथामसिम लिरो। बा मानो मोजां जायो।
औ औ सेथि लिरनायाव जोङोहाय फासआव बे। औ आ। बा एंखोर बेखौ होथेनानै लासिगोन गुदुं गुदुं थानायखौ। ओमबफाय। बिनि उनाव बे एसे रानफुनला जाबाथाय। नैथियाव सा। साननैबा सानथाम थानानै। राननायनि सायाव आरो। आरो लिरबाव। सिगोन बेवहाय एसे स्लिम जासिगोन। ओमफ्राय बिनि उनाव थाम। थियाव जोङो नखौ स्लिम स्लिम आरो ओ समायना खालामनो थाखाय। खनसे लिरबावो आरो। बेखिनिखौ आं मि। थिगै
औ बेनिफ्राय हा मोदोमखौबो लिर। दो लिरोना।
औ हा मोदोमखौबो बिदिनो लिरनाय जायो जोङो नांगौबायदि जखानि खोनानै लासिगोन। जायनो बेसेबां गोजौ नांगो। द। बेबायदि खोनानै। जोंओ बे एखे। माबायावनो लिरगोन आरो। गोबोरखि। हा होनानै बेबायदि।
औ ए। लेरनायनि सोमोन्दै। फोरमायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय। बेनिफ्राय जोंहा। बेजों लोगोसेनो जोङो गुबुन गुबुन उन्दुग्रा न नङा होमबा? ओंखाम संग्रा न बिदिनो मोसौ गलि बिदिनो माइबा ग्रि जोंङो बेबायदिबो बर'फ्रा लुनानै लाबोदों नंङा होमबा?
औ औ
औ जेरैहाय जोंङो बाख्रिखौ सानजाहा ओ मा होनो साखोला गोलाव लुयो नामा?
औ औ
औ सा-खोला गोलाव बेनिफ्राय खोलाहा
औ औ
दा बिदिनो बेखौबो जोंङो औवा बा दंफांजोंनो बानायनानै लानाय जायो नङा होमबा?
औ औ
औ बेनिफ्राय जोंङो मोसौ गलि मोसौखौ खानो थाखाय मानोना जोंनिया साफ्रोमबो बर'फोरनियावनो आबाद मावनानै जाग्राखाय जाग्रानि जाहोनाव जोंङो साफ्रोमनावबो मोसौया थायो।
औ औ
बेनिखायनो जोंङो मोसौखौ दोननो थाखाय जोंङो गलि नुबो लुनानै लायो । ओ मोसौ नि थाखाय जों इन्जुर होनाय जाया नंङा होमबा?
औ
बेखौ लांग्रांङैनो दोननाय जायो मानोना मोसौफोरा ओ जेबो बार अखानि एसां मानि माबा जाया बेनिखायनो जोंङो लांदाङैनो दोननाय जायो आरो।
औ
नंङा होमबा?
औ औ
आरो जोंङो मोसौ गलिखौ खोलाथिं लुनाय जायो जाहाथे बिसिनि हासुनाय बिसिनि खिया दैे अखा हादै जों खोलाहा स्र बोहैलांङो नंङा होमबा?
औ औ
अ बेनि थाखाय जोंङो मोसौ गलिफोरखौ
औ औ दायो आंङो नोंथांनाव औ
दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
अ समाबो जाबायमोन नामा
औ
औ दे बिदिब्ला होमबा साबायखर थाबाय सावरायलायनायनि थाखाय
अ दे गोजोननाय थाबाय
औ औ